नोंथां हेलौ अ खोनादोंना नोंथां? अ मा खालामदों नोंथाङा?
अ आंथ' दायो नै ओरैनो
दायो नै ओरैनोसो जिरना दों। आङो आंबो जिरायनानै दं र'।
खबरफ्रा मोजां ना नोंथां?
ओदना खबरा मोजाङैनो दंथ'यो दे। अ मोजाङैनो दंथ'यो।
औ औ। दे बुंलाय नोंथां आंनाबो मोजाङैनो दं नों
अ दोंनिया खबरा
आनाबो मोजाङैनों नोंथां खबरा।
उम। बिदिब्ला जों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनोसै होनबाना। नोंथाङा एसे सम होनो हायोबा?
औ होनो हागोन दे नोंथां सावरायजागोन
दैज्लां बोथोरनि सायाव लानानै सावरायनोसै मा होनोमबा
दैज्लां बोथोरनि सायाव न नोंथां
औ
सावरायजागोन दे नोंथां
अ अ नोंसोरनिथिं दुब्लि फोथार बारियाव ओरैनो दैबाना जायोना जाया
ओरैनोथ' जोंनियाव दैज्लां दुब्लिफोराव औ गोबांथार अखा हाब्लाथाय जायोमोन
औ बेनिफ्राय
दैज्लां बोोरनि सोमोन्दै आं एसेमायसिम थांनो बिब्ला नोंथां
द आं बे एसे फोरमायसैनो अ देनायफोर माने
जोंहा दैज्लां बोथोर होनबाथ' दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबांथार अखा बाहायो नङा होमबा नोंथां जहा दैबाना फोराबो दैज्लां बोथोरनि समावनो जायो दैज्लां बोथोरावथ' जोंहा गोबाङानो माने गासिबोफ्रामानो होनजायो जोंहा माइ आबादखौ मावो आरो दैज्लां बोथोरनि समाव
अ दैज्लां बोथोराव
औ दैज्लां बोथोराव जेब्ला माइ आबादखौ माव मावनो गिबियावनो जोंहा खोथिया फोगोरोनना लानांगौ जायो माइया गायनो थाखाय बे माइज्लि दोननाय बाख्रियाव माइज्लि दोननायखौ जोंहा फख्रि बा बा बबेबा हाखरफोराव जोंहा दै गोनां जायगायाव बे माइज्लिखौ हरनै बा हरथाम दोननाय जायो
औ सोबनानै दै दैयाव सोबनानै दोनलौ अ
हरनैसो दोननानै जोंहा बेखौ बोखांनाय दिनै न'निनो खामसालि बबेबा बबेबा दाबसे जायगायाव जोंहा बेखौ खोबनानै दोननांगौ आरो बेनि उनाव जोंहा बेखौ बेखौबो जोंहा हरनै बा हरसे खायफा हरसे खायफा हरनै दोनो जोंहा बेखौ ओमफ्राय लांनानै दुब्लियाव माने हालेवनानै दोननायाव बेखौ फोनाय जायो आरो
औ
जेब्ला
बेनिफ्राय
माखासे जौ गायजानाय जागोन अब्ला जों बेखौ गायनो थाखा
गायनो थाखा
अ
आथिखालनि समावसो जोंनि ओनसोलाव माइ गायनो थाखाय खारायना लागोरो
आना
थांनानै जोंहा आलि दखांनानै जोंहा आलि दानो हेल' खोनादोंना नोंथां हेलौ।